नोंथां औ खोनादोंनाा नोंथाङा?
औ नोंथां नाथाय एसे फिसा फिसा खोनादों नोंनिखौ एसे मोजां खोना होनो हागोन नामा?
औ नोंथांओ खोनाबायनाा दा?
औ औ खोनादों दे।
औ ओ। आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथ। नोंथाङा सम होनो हायोब्ला।
औ नोंथां हागोन दे हागोन रायज्लाय जागोन।
ओ दा बिदिब्ला नोंथांजोंथ' सानफ्रोमबो बिदिनो संना खावनानै जोङो सानफ्रोम बो मैगं मैगंफोरखौ जोङो जानाय जाखायो नङा होमब नोंथां‌?
औ नंगौ।
दा नोंथाङा जेनेबा जोङो बर'फोरा मा मा ं ओंख्रि एबा मा मा बेदर बेफोरखौ जोङो माजों माजों संना जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन? ना?
औ हागोन नोंथां ओम! जोंनिया दाथ' बर'नि गुबैयै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला माखासे जोंनि मख'जाथाव गोबां मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ। बेफोरनि गेजेरावनो जाहैबाय जेरै अनला खारै। ना अन ला जायखौ जों गिबियावनो रायजलायसिगोन अनलाखौ माने अनला होननानै बुङोब्ला अनलाखौ गोबाङा बेबायदिनो औवानि मेवाफोरजोंबो जायो। आरो गोबाङा माने बेदरफोरजोंबो जायो आरो। दा बे अनला थाबाय आरो बिदिनो नार्जि जोंहा नार्जि अमा आरो बेजों लोगोसे सबाय दाउ। नङा होमबा? नङाबाबो सबाय साम' आरो बेनिफ्राय सोरबा जोंनि बर' नख'रफोराव जोबोर मोजां मोनफ्लेबाय थाग्रा ओंख्रि जेरै दानि दा नैबे दैलां बोथोराव मोनो जायखौ थास'नि बिबार ना। थास' बिबार बेजोंबो गोबां माने जों अमा बेदरफोर नङाबा दाउफोरजोंबो जों जानायखौ जों गोथाव मोनो। दा औ जानाय होननानै बुङोब्ला जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जोंना ओंख्रिफोरखौ रायलायोबा बर' निया बेनो आरो। जाय माने ओंख्रिफ्रा माखासे जोंनि गोबां जोंनि भारतनि हादरनि मोनसे जि आइ टेक मोनलायनाय माखासे जोंनि ओंख्रिफोर बेफोरो जानानै थाबाय। दा बेनो आरो दा नोंथांनाव आं सोंनो अनला ओंख्रिनि जोङो एसे रायजलायनोसै बे समाव। दा अनला ओं ख्रै होनोब्ला नोंथाङाथ' जेरै माने हिनजावसा हिसाबै माबोरै संङो मायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिगोन नङा होमबा? आं बेखायनो बेखौनो मिथिनो लुबैदों। जेनेबा अनला ओंख्रिखौ जुदि संनो थाखाय बा जानो थाखाय माबोरै माबोरै बिनि ओ संनायनि आदब खायदाखौ नोंथाङा आंनो एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन थारैनो। जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंङो जेरै जोङो दाउ बेदर एबा जोङो औवा मेवाइजों संजायो नालाय नोंथां। ओ जोङो दा बिदि अनला खौ जोङो औवा मेवाय एबा दाउ बेदरजों संनो थाखाय ओ जोंनो ओ फार्स्टावनो जोङो अन गुन्दै नांग्रोगोन श। जोङो जाय जायखौ जोङो माइरंनिफ्राय ओ देनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनि उनाव जो ङो बे ओ औवा मेवायखौ जोङो मोजाङै सुनानै जेनेबा मोजां गोबा गोबा जोङो हानानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय ओ दाउ बेदरफोरखौबो जोङो एवनानै एवफ्रामग्रोनानै लाबाय आरो बेनि उनाव जोङो ओ जायखौ जोङो औवा मेवाइखौ हाना दोन्दोंमोन बेखौ जोङो खारै होननानै मोजाङै ओ एवफ्राम ग्रोना लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय जोङो दै होना होयो। ओ दै होना होनानै जोङो माखासे जेरै जोंना मस्ला देखाना लानाय जेरै साम ब्राम गुफुर हाइजें बानलु बेफोरखौ जोङो होनानै होबाय आरो। बेनि उनावहाय ओ जेब्ला गोदौ गोन अब्ला दाउ बेदरखौबो जोङो होनानै होयो आरो। बेनि उनावहाय जोङो जि देखानानै ला नाय अन गुन्दै जोङो बिखौबो ओ बिदिनो फ्रि फ्रि सारनानै एबा सारस्रिनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बियो जमा होबाथ' गथा जायो नालाय नोंथां।
औ नोंगौ।
बेखौ फेनस्रा फेनस्रा होनाय जायो आरो। ओ बिनि उनावहाय दसे सम जोङो गोदौ होनानै ओ जि खारै नांदोंना नाङाखै एबा संख्रि नांदोंना नाङाखै बेखौ साखिनानै जोङो ओ जानो हानाय जायो आरो अनला ओंख्रियाथ' बारा ओरै दैलाव दैसाव जाया नालाय नोंथां। बिदिनो गावनि हिसाबै गथा खालामनानै जोङो खांनानै जानो हानाय जायो आरो नोंथां।
थारैनो नोंथाङा मोजांथारैनो फोरमायनानै होबाय दा नोंगौ अनला ओंख्रि होनोबाथ' जोंनि बर'निनो बयनिबो न'खराव जाफ्लेयबाय थाग्रा आरो बे अनला ओंख्रिखौ जोंहा माखासे जोंनि नियमनि निथिफोरावबो जों बाहायनायखौ जों नुयोना जेरै आथिमंगल ना हाथल नङा बावदों हाथासुनि समाव औ बेखौ संनानै जाहोनाय जायो नङा होमबा? औ नोंथाङा अनला ओं ओंख्रिनि बिसयै बुंबाय दा आं नोंथांनो आंबो आंनि फ्राय मोननैसो बाथ्राखौ आं फोरमायनो सानबाय माने आं दा नों थांजों नोंथांनो फोरमायनो साननाय बाथ्राया जाहैबाय माने आ आंथ' न'आव थानाय जायानालाय बेलेगाव माने गुबुन दाबसे जायगायाव रुम लानानै थानाय जायो अब्लाबो आंबो आंनो संनानै जायो। हिसाबै आं दा बे सम समाव आंनि संनानै जानाय माखासे ओ ओंख्रिफोरखौ खोन्थानोसै आं
औ।
दा रिसेन्टलि माने दिनैसो आं मोनसे ओंख्रिखौ संनानै जादों ओ जायखौ दहाय रायज्लायदोंमोन माने थास' बिबार ओ थास' बिब बारखौ आं माबोरै संनानै जाया बेनि सायाव आं एसे फोरमायनोसै आरो नोंथांनो दिनै औ दा आं माने गुबुन गुबुनफोरनि संनाय आदबा गुबुन गुबुन जानो हागौ नाथाय आं माबोरै संदों आं बे खौ आं नोंथांनो खोन्थानोसै ओ थास' बिबारखौ संनो थाखाय माने बेयावथ' अनला बेबायदिनो नारजि सबाय बेफोरनि बायदि खारैखौ नाङा नालाय दा ओंखायनो आंङो थास' बिबारखौ बाजारनि फ्राय बायनानै लाबोबाय आरो बेजों लोगोसे जानो होननानै आं अमाबो एसे लाबोदों आरो। दा अमाखौ आं लाबोबाय आरो बेखौ संनो थाखायथ' नोंथां बुंनाय बायदिनो माने मोनसे ओंख्रिखौ संनो थाखायथ'गो बां जोंनि नांगौ मुवा बेसादखौ जों सिगाङावनो गासैबो थाग थियारि खालामनानै लायो नङा होमबा? जेरै नांगौ बायदि दि मस्ला मस्लिफोर जिरा गुन्दै नङाबा सामब्राम गुफुर हायजेंफोर बानलु सामब्राम औ दा बेफोर गासैखौबो रेदि खालामनानै माने सिगाङावनो आं माने थास' बिबारखौ मोजाङै सायनानै लानानै बै सिङावदि मोनसे बिबार बायदि मोनसे थाबावोना औ बेफोरखौथ' होनाय जायानाला थांनानै बेखौ गारना ला ग्रोनानै मोजां सायनानै आं माने थबस्र' थबस्र' हास'नानै लादों आरो। थास' बिबारखौ आरो एनि उनाव बेखौ मोजाङै सुबाय। ओमफ्राय माखासेफ्रा इदिनो माने थास' बिबारखौ रुगारग्रोनानैबो गारो। दैखौ नंङा होनबा मान जानो सोरबा गिनानै बेबायदिनो खालामो। ओमफ्राय आं इदि खालामाखै मानो होनबा माने आं थास' बिबार एखेबारैनो माने कुकाराव रुग्रोदों आरो नांगौ खिनि दै होनानै बेखौ रु रुनाय जादों ओमफ्राय बेखौ ओरै रुबाय थानायावनो आङो माने अमा बेदरखौ बेबायदिनो एवफ्रामग्रोना लाबाय आरो सामब्राम बानलु बिदिनो नांगौ बायदि मस्ला मस्लि होननानै आङो थास' बिबारखौ रुनाय समाव माथ्र माने आङो एसे संख्रिल' होनानै रुनाय जादों आरो एसे संख्रि होनानै रुबाय बेनि ओमफ्राय ना अमा बेदरखौ फारसेजों एवबाय थाबाय। दा माने खननै खन थाम कुकाराव बेबादिनो सिटि गाबहोनानै आ आङो थास' बिबारखौ बिबादिनो कुकारनिफ्राय नायबाय। ओमफ्राय माने सागंजों साग्लियाबाथ' मोजां गिलिनाय जाया नालाय बियो माथ्र' माने कुकार सिङाव रुइनानैल' थायो आरो रुनाय समाव। दा आं बेखौ ओंखायनो सागंजों एसे साग्लिबाय आरो बियो गासैबो माने मोजाङै मिक्स जाबाथाय साग्लिनानै मोजां गेब्लेनाय जाबाथाय माने आं बे कुकारनिफ्राय डाइरेक्ट बे थास' बिबारखौ आङो माने सारायाव जेराव अमा बेदरखौ एवदोंमोन
बेयाव आं होसनदों आरो ओमफ्राय बिदिनो ओं ओरैनो संबाथ' एसेबाबो माने मालाबा समाव माननाय मानाय बेफोरबायदिया जोंनिया एसे जायो नालाय ओंखायनो आङो अमा एवनाय समाव मैथाबो एसे होनानै लादों आरो। मैथा एसे होनानै लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थास' बिबारखौ होबाय। थास' बिबारखौ होनानै माने जेबो एक्सट्रा अमाफ्राव दै होआखै माने बे थास' बिबारनि दैजोंनो मोजां गोदौ होबाय गोबाव गोदौ होनानै बेखौनो मोजां जब होना नानै दैखौ एसे रानहोनानै बिदिनो जानाय जादों आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
दा नोंथां बिदिनो माने जोंनियाथ' बांसिन ओंख्रिफ्रानो माने जेरै थास' बिबारावल'सो खारै नाङा नङा होनबा? सबाइयाबो जोंना खारै नाङो ना आरो बिदिनो नारजि संबाबो खारै अनला संबाबो खारै दा बे खारैखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ जोङो बे खारैखौ जोङो थास ओ थालिर बिफांनि फाय मोननाय जायो आरो बिदिनो खायफा खायफा बिदिनो मैदुफुल बिफांखौबो बानायनाय होननाय खोनादों नाथाय आङो बानायफेरनाय जायाखै आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो थालिर बिफांखौ जोङो दानफायग्रोनांगोन फास्टावनो दानफायनानै जोङो बिदिनो थुख्रा थुख्रा खालामना लायो बिनि उनाव ओ बिनि थालिरनि दखनाखौ जोङो बोख्लानानै जिरनाय जायो आरो। जिरनाय जानानै जोङो सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो सान्दुङाव जेब्ला फोरानगोन जोङो अब्ला बिसोरो साननै सानथामनि उनावथ' रानखागोन ना बे थालिर फस्लाया बेनि उनावहाय जोङो औ बेखौ ओ बेखौ जोङो बुथुमनानै अर सावनाय जायो आरो ओ बेयो जेब्ला अर खामजोब गोन अब्ला गुन्दै जागोन नालाय बेखौ जोङो बस्था एबा खादाफोराव रोगानानै जोङो न'आव लाबोनाय जायो आरो खायफा खायफा बे दुब्लियावनो बिदिनो सालियो आरो सालिनानै मिहि मिहिखौ जोङो ओ लानानै फैयो आरोना नोंथां औ बिनि उनावहाय बेखौ जोङो सरनाय जायो आरो। बिदिनो सरग्रा आइजेंफोरजों बिदिनो ओ खायफा बिदिनो बथल गोलावावबो दोनो ओ खायफाहा ओ नालेखरनि थरखायावबो दोनो बिदिनो गब्लं खालामनानै बिदिनो सरनाय जायो आरो दै होनानै नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
खारै बानायनाय जायो आरो ओ दानिसो नोंथाङा थास' बिबारखौ ओ खारै जाजाया होनदों नामा नोंथां?
औ औ।
औ औ जोङो बे थास' बिबारखौबो जोङो खारै जानो हायो आरो नों थां बिदिनो ओ औ ओ बिदिनो गोसोबायदि नोंथाङा थाव जायोना। खारै जायो जोङो बेफोरबायदिनो ओ अमाजों बा बयलारजों जोङो बिदि जानो हायो आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
थाज' बिफांनिफाय गासैबो बुस्थुखौनो जाजायोना नोंथां।
औ औ औ दा नोंथां अब्ला जोंहा टाइमाबो जाबाय समाबो ओ गोजोननाय मोन बाय नोंथांजों गोबां बाथ्राखौ सावरायनाय जाबाय जोंनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै मोन्थि नो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिफायबो गोजोननाय थाबाय।
औ अब्ला दोनथ'सैना नोंथां औ गोजोन थों दे।